खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों आत्सा नोंथां मा खबर नोंथां?
खबरा थ' बिदिनोसै नै गेजेरावनो दा एगजामफोरबो सोलिगासिनो दं फरायनायफोरावनो नै बिजिसै आरो
ओ आतसा नोंथां आतसा बोथोरफोरा माबोरै सोलिनायमोन नोंथांमोनजों?
बिदिनोसै गेजेरावनो अखा हानाय
औ औ जानाय लोंनायफ्रालाय जाबाय मा ओंख्रि?
जानाय लोंनाया बारा इसेबां नङालै नोंथां आलु एवनाय दालि सोमोन
औ औ ओ नोंथाङा मा फ्रि दं नामा? आतसा माने मोनसे थ फिक्स लाना फैदोंमोन आर ना नोंथांजों
अ मा थफिकमोन नोंथांबा
टपिकआनो जादों माने आथिखालनि जुगाव मानसिनि सोलेराव मानि थाखाय बांसिन बेमार जानो हमसै बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन
औ औ एसे फोरमायना होदो होमबा नोंथाङा औ दे फोरमायजेनदो
जोङो हायो आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां बुस्थुफोर ओंखारबाय आरोना नोंथां जे सोबनाय जानाय लो-ओ निसा जिरादनिफ्राय लानानै जोङो जानाय लोंनायनिफ्राय लाना नानै गोबां बुस्थुफोर आजिखालि जुगाव ओंखारबाय आरोना नोंथां
औ औ
जे जोङो गोदो ओ जोङो नायनो थाङोब्लाथ' जोङो जोंनि जानायफोरजोंबो बिदिनो गोबां बेरामफोर जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां बिदिनो जोङो निसा जिरायदोंबो जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो देहायावहाय जानाय फोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना बेमार आजार थां जे जोङो नायनो थाङोब्ला बेमार आजारफोरखौ निसा जिरादनि सायाव आरोना नोंथां। जोङो नायनो थाङोबा जोङोहायो आजिखलिनि जुगावहाय जोङो नुनो मोनसै जे सुबुंफोरा जे निसा लानाय जे ओ बैफोरो ओ सोब नाय जानाय लोंनाय जे जेरै होननो थाङोब्ला जोङो बिरि बिरि जेरै जोङो बिरि बेफोरजोंबो जोङोहायो बिदिनो बेरामफोर जानाय नुसै आरो बिदिनो बिरि सिग्रेटफोरजों जो बिदिनो बेरामफोरखौ दायो जानाय नुनाय मोनसै आरोना नोंथां। जेरै जों होननो थाङोब्ला बिरि फोरजों बेराम जानायखौ जों होननो थाङोब्ला जे जोंहायो नुसै जे केन्सार बेरामार ना नोंथां केन्सार बेरामफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दा आथिखालनि ज'गआव जे सोबनाय जानायफोर हायो नोंथां
औ औ
लोंबाय बिदिनो लोंनाय जेर जौ हा जौ आरोना नोंथां जौआनो नाङा खोनादोना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
जौजों जौजोंबो जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो नुनो मोनसे सुबुंनि देहायाव बेरामफोर जानायखौ आरो जेरै जोङो होननो थाङोब्ला आरोना नोंथां जे जों जे जोङो सानफ्रामबो जुमायफोरखौ लोंबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय किडनिकफोर फेल जाया आरोना नोंथां।
जों बिनि थाखायबो बांसिन बिबाङाव बेमार जानायखौ नुनो मोनसै आरोना दानि जुगाव
औ औ नोंथांंगौ जाय जोङो नुनो मोनसै जा लोंनाय जानायफोरजोंबो बिराद बेराम जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो नोंथां आरो जों होननो थाङोब्ला जोङो केन्सार बेराम केन्सार बेरामफोरखौ आथिखालनि जे जोङो दासिमबो फाहामनायखौ जोङो बा फ्राय नुनो मोनाखै आरो
औ औ
जोङो बिदिनो जानाय लोंनाय जे जोंनि मैगं थाइगंआवहाय बाहायनाय जे मुलि बेफोरजोंबो जोंनि देहायावहाय गोबां बिदिनो बेरामफोर हमनोसै आरोना नोंथां औ बिदिनो गोबां बेरामफोर जोङो बिदिनो देहायारि सोमोन्दो लाखिनायावबो जों बिदिनो गोबां बेरामफोर नुनो मोनो से नोंथां
औ
जेरै जों होननो थाङोबा एद्स बेरामफोर बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां
औ औ
जोङो बिदिनो आं दानि बुंलाङो बिदिनो जोङो जे जोंनि आबादफोर मावनाय समावहाय जों मुलिफोर सावनाय मुलिफोर होनाय आबादफोराव जेरै जों होननो थाङोबा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बिदिनो फिथाइफोरखौ गिदिरफोर गिदिर बा मोजांफोर जाजानो लुगैनायनो जोङो बे मुलिफोर सारनाय बैफोरावहाय बांद्राय बिबांनि मुलिफोर सारनायखौ जोंहायो सुवालासिनो जायोब्ला जोंनि देहायाव बिदिनो गोबां बेरामफोर जानो हमो आरो नोंथां
औ दानि जुगाव बिदिनो गोबांखौ जों बांसिन बिबाङाव बेमार जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां औ औ नंगौ।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ बिदिनो जों गोबां बेरामफोरखौ नुनो मोनसै। दे जोङो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' जोङो बिदि बेरामफोरखौहाय जों खोना ओ खोनानो मोना माने जोङो खोनायोमोन नाथाय एख'ग्राबबो बिदि बेरामफोर जानाय खौ जों खोनानो मोनामोन आरो जे केन्सार बेरामफोर बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनोमोन आरोना। गोदोनि दिनाव जोङोहाय फ्राय जोङो बांसिनानो टि भि बेमार बेफोरखौ जों खोनानो मोनोमोन आरोना नोंथां
औ
जे जोङो बिदिनो गोबां ओ जेरै जोङो हमनो थाङोबा गरम गरम बुस्थुफोर जानानै जोङो जोंनि देह बेयावबो बिनिनो गोबांफोर बेरामफोर जाबोनो हमनोसै आरोना नोंथां जेरैजों होननो थाङोबा गरम गरम बुस्थु जायोब्ला जों थैफोराहाय गरम जास्राङो जे बेफोरजोंनो जोंनि देहा सिङाव गुथां थैफोरजों जोङो मा होनो उम बिदिनो हायो प्रेसार स्ट्रक फोर जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां जे बेफोरावहाय जायोब्ला जे गोग्लैनानै जोङो जोङो गोग्लैयो जेब्ला अब्लाहायो बेयावनो पेरालाइसफोर जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां औ दानि जुगावहायो जोंहानि गोबां बिदिनो बेमार जों नुजु-नुसै आरोंना नोंथां बिदिनो जोङो आथिखालनि जुगाव नायनो थाङोबा बिदिनो उन्दै उन्दै बैसोफोरावनो बिदिनो आं लांनाय बिरि सिगारेटफोरजोंहाय सोबनानै जोंनि देहाफोरावहाय आरो बिदिनो बिखा खा बिख्लोफोरा हायो गोसोम जानानै बेफोरजोंबो केन्सार जायो आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ
खोनागासिनो नोंथां खोनादों
औ बिदिनो गोबां बेरामफोर जायो जोंङो आं दहाय दानि बावै बुंलांनाय बिदिनो बिदिनो हायो बिगुरफोरनि बेरामफोराबो जायो आरोना जेरै जोङो दै मैलाफोरखौ जोंनि देहाफोराव फोनाङोब्ला बेफोरबो जोंनि थाखाय बिराद ओ बे गोहोम खोख्लैनाय बेरामफोराबो ना नोंथां? औ आरो जोङो नायनो थाङोब्ला आथिखालनि जुगावहायो जुमाय जुमायानो बयनिफ्राय ओ निसा निसा जिरादाव बयनिफ्राय गोहोमसिन खोख्लैग्रा आरोना नोंथां निसा जिराथ जोंङो बिदिनो होन्नो थांङोबा गोबां दङ आरोना नोंथां जेरै आं दहाय बुंलांनाय बायदिनो बिरि सिगारेटनिफ्राय जुमायनिफ्राय लानानै आजिखालिनि जुगाव गान्जाफोरबो ओंखारबाय आरो ना नोंथां द्राग्सफोरबो दंसै आरोना नोंथां आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोराहाय बिदिनो गान्जा सोबै सोबैनो गावनि देहाफोर खौहायो नस्थ खालामो आरो नोंथां आरो जोङो नुनो मोनसै द्राग्सफोर लायोब्ला सुबुंफोरा गावसोरनि थैफोरखौहायो मैला खालामनानै लायो आरोना नोंथां बिदिनो बिसोरा ओइ बैफोर निसाफोरखौ मोनाब्ला खोनादोना नोंथां? बेफोर निसाफोरखौ मोनाब्ला बिस्रोरो बिस्रा-बिस्रानि फाग्ला बा मेनटेन फोर जानानै बा थैलाङो आरोना बिदिनो नोंथां
औ
ओ नोंथां दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
आथिखालनि जुगावथ बे जे जोंनि ओंख्रि बेफोरबायदिनो ओंख्रिफोर जानाय ओंख्रिफोराव होनाय मस्ला बेफोरबायदिनो गोबां बिबाङाव होनाय म बिबाङावनि बिबाङाव होयो ओंख्रिफ्राव मस्लाफोरखौ जे जों बे ओ होथावि मस्लाफोरखौ होयो बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि मस्लाफोरजोंनो जोंनि देहा सोलेरफ्राव आथिखालनि जुगाव ओ बे मस्लाफोरजों जोंनि बे बांद्राय बिबाङाव मस्ला जानायनि जाउनाव जोंनि बे देहा सोलेरफ्राव ओ किडनिफ्राव गल्ड ब्लादार फ्राव बांसिननिफ्राय बांसिन अ दानि जुगाव अन्थाइफोर जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गथ'फोर ओ हिन्जावफोर बोराय बुरै बेफोरबायदिनो अ दा बे जुगाव बे बेफोरबायदिनावबो जों गोबां बेफोरबायदिनो अ अन्थाइफोरखौ जों खोनानो मोनो आरोना आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो बांलांनो हमबाय आरो जे ओ आबादफोर अ बेफोरबायदिनो मैगं थाइगं बेफोरबायदियाव जोङो- अ बांसिन बिबांनि मुलि सारनायनि जाउनाव ओ जोङो दा आथिखालनि जुगाव बेबायनो बांसिन बिबाङाव बेमार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो ।गोब्राब बेमार जानायफोरखौ जों नुनो मोनो जे नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बे अ निसा जिरादफोर बा ओ बिरि सिगारेट बेफोरबायदिनो ओ जुमाय लोंनायफोरनि बांसिन मोन जुमाय लोंनायफोरनि जाहोनाव जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो आथिखालनि जुगावथ' बेफोर बेबायदिनो ओ जों नुनो मोनो अ गोबां बेबायदिनो गथ' गथ'फोर बा देरफुनायफोर अ देरफुनायजों सेंग्रा जोहोलावफोरखौ जों नुनो मोनो। गोबां बिबाङाव जोङो निसा जिरादखौ जों लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरनि। जाउनावबो जोंनि बे देरफुनाय जोहोलावफोरनि सोलेराव जों गोबां बेमार आजार फोर जानायफोरखौ जों आथिखाल खालनि जुगाव बांसिननिफ्राय बांसिन नुबोगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ
औ ओ जों बिदिनो। गोबां बेफोरदिनो बेमार आजारफोर जानायखौ जों नुनो मोनबोबावो। बेफोरबायदिनो अन्थाइ जानाय ओ टिबि बेमार नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ बेफ बेफोरबायदिनो प्रेसार्स जों बेफोरबायदिखौ जों आथिखालनि जुगाव बांसिन बिबांआव जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
अ ओनथांजों सावरायज्लायनानै आं गोबां गोजोननाय मोनबाय दा नोंथाङा माबोरै मोनदों?
आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां जोंना समावबोथ' जानानै फबाय नोंथां एसेनोसै नामा।
औ औ औ हामबायसै।